हेलौ।
हेलौ।
औ। माथोखौ खोनादों ना?
औ
अब्ला जोङो जोंनि उम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आदा। औ। ओ बर'नि खा बर'फोरा खारैखौ माबायदि रोखोमै बानायो बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ऐ खारैखौ बर'फ्रा गोदो गोदाय दोरोंसा थालिर थालिरखौ दानफायनानै ओ थालिरखौ जिरनानै फिसा फिसा खालामनाखौ सान्दुङाव फोरानो। ओ जेब्ला मोजाङै रान थारो बे रान्नायखौ जेब्ला गोनांथार जायो बेखौ उनाव ओ अर लागायनानै सावओ ओमफाय बेनिफ्रायनो बै सावनाय हाथ'फ्लाया बे जोंनो जोङो खारै बेखौ मोन्नाय आरो बेनि अनगायै बे जों सबायनिफ्रायबो खारैखौ बानायनाय जायो। ओ बे बेखौबो बेखौबो सावनाय जायो सावनानै बेनिफ्राय जों खारैखौ बनायनाय जायो आरो
औ।
बि नि सोमोनदो
ओ जोंहा खारैखौथ ओ गासै थालिर दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जाया। नङा होमबा? जोंहा मेन लि खारिखौ थालिर आ थियानिफ्राय बानायनाय जायो। थालिर आथ सोरनि मात दानिफ्राय लानानै फिथाइसिम जोंहा थालिर आथियानि मादानिफ्राय बि मा-माबासिम फिथाइ बिनि बंफां बिलाइ गासिबो जोंहा खारैनि बानायनायाव इउस जायो। जोंहा बाहायजायो।ओमफाय जोङो बे खारै खो खारैखौ माने बे खारैया जोंना माब्लाबाबो सेवनानै थाङा आरो ना हाजार गोबाव दोनबाब बो खारिया ओमफ्राय खारैखौ जोङो सो- ख बाय जों बानायनो हायो बिनि ओमफ्राय जोंहा गयनि ओ बेदाजोंबो बानायनो हायो आरो नारेंखलनि मा होनो? बि दा बेजोंबो जोंहा खारैखो बानायनो हायो। आरो मानि बे बादि जोंहा खारै बानायनो थाखाय ओ सबायनि देन्था बेजोंबोथ बानायनो हायो। सबाय बिफांजोंबो जा खारै जायो । ओमफ्राय जोंहा खारैखौ थाय बिसा बेसेनाव माबायदि फान-फाननानै बेसेबांसो रां मोननो हानाय बायदि मिथियो आदाया।
ओ जोंहाथ ओरैनो खारै बाजाराव फाननाय । थ' नुबोदों जोंनि ओ आबै आबौ आजै आज जौमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायनानै लानाय बाहायनायनि अनगा गायै हा थाय बाजाराव बो फालांगिसिम सोलायदों। ओ खोनायनाय मथै मोनसे फिसा बथल ओ आदा लिटारसोनि बथलाव ओ बेखिनि
औ ।
नियाव बेफोरबायदि रां लानाय नुयो ओ सेरसेयाव ओ आसि थाखा जौसे रां बेफोरबायदि लानाय नुयो। गसिनि नआव बाहायनायनि अनगायैबो बेफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननानै ओ बेफोरनि रांजों रां मोननाय जोंनो गावनि जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो बेफोर खौ न'खर बाहायनाय होनना बुङोबा जोङो स बायाव बाहायो । बिदिनो गोबां ओंख्रिफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो । दायो आङो
औ ।
मा मा ओंख्रियाव बाहायनाय जायो बेखौ नोंथांनिसिम नोंथाङा एसे फोरमायना होदो ।
औ जोंहा ना खारैखौ जाहा खारैखौ अनला अन अनलाया जोंहा गोबां रोखोमनि अनला थायोथ थ बेयाव जोंहा सबायाइ अन सबाइ ओंख्रि थायो बेवहाय जोंहा खारैखौ नांगौ जायो आरो जोंहा बर नि दोरोङारि जानाय नारजि दोलो बेवहायबो जोंहा खारै होनानै बेखौ रुइग्लि होनाय जायो ओहोम नारजिखौ ओमफ्राय जोंहा बिदिनो औवा मेवाइनि अनला बेवहायबो जोंहा खारै नांगौ जायो।
औ
आरो जोंहा नोरसिंफोर जानायफोरावबो जोङो खारैखौ होनानै जानाय नुयो बिदिनो सजना सजना बिलाइनि ओंख्रियावबो जोंहा खारैखौ होसननानै जायो खारै होनानै आरो जेरै लाफा ओंख्रै लाइ ओंख्रि फुदुना बुथुवा बेफोराव जोंहा खारै होदलानानै जायो। आरो खायसे खायसे खोनानो मोन्दों माने मैथा ओंख्रिफोरावबो होसननानै जायो होननानै
औ औ
जोंहा खारैखौ मा बोरै सरो बेखौ आदाया बुंनो हागोन नामा? खारैखौ माबोरै सरनाय जायो
खारैखौ उम
दैजों सोमनानै दोनग्रोनाय जायो।
औ औ
खेरखायाव ओमफ्राय बिनिफ्राय आइजें दोनो दिङावनो माने बे खारैया माने खस सरलाङो आरो औ
औ
बिनि सोमोन्दै एसे
खारैखौ ना खारै बानायनायनि सायाव माने ओ
थ सरनायनि सायाव
औ खारै खौ सरनायनि सायाव ना जोंहा सिगांनि समावहाय माने नारेखल ख फ्रायावसो बांसिन सरनायखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आरो ना जोंहा खार माबायाव बेलेग बास सनाव जोङो सरनायखौ बिदि नु बोआखै ओ नारि खलनि खथा बेवहाय खारै गथाखौ जासि थुमनानै दोनसिगोन गोबाव सम थानायनि थाख फ्राय बिनिफ्राय बिनिफ्राय इसे इसे माने सिफ-सिफ्रुनानै सिङावहाय नारिकल नारिकल बिफांनि मोन जे बिगुर थायोना जालि बायदि मुस्रि बाय दि बेखौ सिङाव नारेंखल ख द्रायाव फजनानै बे बे खारैखौ दोननानै बिनि सायाव दै होनानै बे दैखौ थब थिं थबथिं थब थिं सर माबा ग होबाय थायो आरोना बेनिफ्रायनो खारैया जासिगोन। ओमफ्राय जोंहा खारैखौ माने ओम। मोन ए गुबै थायो मोनसे एसे खारै खम थानाय बिदि बानायो आरो। जा गुबैया एसे होनायावनो नाङो आरो। ओं।
औ।
खारैनि सायाव आदाया मोननैसो मिथिबावगोन नामा माबाफोर?
खारैनि सायाव जोंनि औ बर'फ्राथ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो खारैखौ बाहायबोदों गोदोथ' बेफोर
ओम।
होननाय। जोङो। बरफ्रा जाबोदोंमोन गोदोनिफ्राय।
औ।
बांद्राय जोंनि बर' समाजाव खारै बाहायनायखौबो नुनो समा‌ सोलायबोनायजों। माने।
औ।
जों दा गोदान गोदान आइटेम गोदान गोदान
औ।
ओ जानायखौ जों नुनो मोनो सै नाथायबा बुंनो था थांबा गोदो जों मेनानै जानाय
औ।
सावनानै बायदि बायदि। जानाय हुदाया दंमोन आरो नाथाइ आथिखालाव जोंनाव एसे सोलायबोबाय ओ जाहोनखौ एसे फोर
जा सोलायनायाना जोंहा खा-माने। सुबुङा जोंहा दानिया गामियाव थानायनिस्राय सोहोराव थानायखौ बांसिन मोजां मोनो नालाय ओंखायनो सुबुं फोरा सोहोर फारसे मो खां जाबोनानै जोंहा खारैनि बाहायनाय या एसे खम जानानै सदानि बाहायनाया जोंहा बांनो हमदों जोंहा खारै बानायाव नायावबो गोबां खस्थ खस्थ थायो बेखौ दाननांगौनि खोथा थायो बेखौ फोरानां गौ आरो फोराननो थाखायबो जोंहा गोदोनि समाव गोबां सिलाफोर थायोमोन एबा ओ दुब्लिफोर थायोमोन नाथाय आथिखालाव उम मानसि बांनायजों लोगोसे जोंहा जायगाफोरा माने एसे खम जालां बाय सिथलाफोरखौ जोहा गोमालांनाय नुनो मोनबाय बिनि थाखाय जोहा बेखौ लामनो फोराननो आरो सम नांगौ सुबुंफोरबो नांगौ जोंहा बेखो टाइम होनो थाखाय दानि सुबुंफोरा जोंहा गोबां खामानिजों मुखुब जाना थायो। जायनि थाखाय जोंहा सम हाया जायो‌‌ बिनि थाखायनो जोंहा इजि मोननाय सदाखौ बाहायो आरो ओम-बेनिफ्राय जोंहा खारैनि बाहायनाया खम जालांबाय। आरो बेयाव गोबां खस्थ थायो बेखौ सावनांगौ जायो। सावनायनि उनाव बेवहाय माने मायाबाफोर लेथ्रा मुवा बिरफुं जासि जासि एबा सैमानि खोमोनफोरा जोंहा जेब्ला बेखौ सावनानै दोनो बेयाव जोंहा सैमाफोराव उन्दुदेर उन्दुदार खालामनो न-नङा होमबा? थ बिसोरनि खोमोना बेयाव था गोन नामा बेखौ साननानै माने बेखौ बिराद नायफा नायफा नायनो गोनां जायो। जिथुनिखि बेखौ जोंहा डायरेक्टगैनो जानाय जायो नालाय। फोमोनालासिनो हयथ' बिनि थाखायनो जोङो सैमाफोरनि खोमोन थाजानो गिनानै मा नानै एबा दावखि खिजानो गिनानै बे खौ मोजाङै जोथोन लानांगौ गोनां जायो। बिनि उनाव बेखौ दै होनानै गोबाव सम दोननो था थाखाय लादु खालामनानै दोननाय जायो। नालाय ओमफ्राय बेखौ मोजाङै नानानै। खालामनांगौ गोनां जायो बिराद गोबाव सम नांगौ जायो जायनि थाखाय माने खारैखौ बाहायनो बाहायनाया एसे खम जादों आरो आथिखालनि मुगायाव। जोंहा माबाया खारैया। हालदि जों रियेकसन जायो खारैजों हालदैजों माने होदेरलायोबा जोंहा गोजा खालार बिदि ओंखारो। ओमफाय खारै आङो खोनानाय बायदिब्ला माने। खारैया मा माब्लाबाबो सेवा बेबायदि होननाय खोनादों आरो ना गाज्रिबो जाया बिराद गोबाव गोबावसिम जोरो बे बिनि भेलिडिटि एक्स पाइयार जाया आरोना बेना। आदा अब्ला जोङो बे आयदाखौ बेआवनो दोनथ'नोसै नामा? औ।